हालौ मा खालामदों औ।
नै दं आं ओरैनो।
ओ।
आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन।
औ मा खोथा।
जोङोदि जे बे एम्फौखौ माबोरै फियो बिनि बागै।
अ एम्फौखौ।
औ।
गिबि गिबियावथ'। एफुखौ बे गोरलै समाव ओरैनो जियाव। इन्दि गोरलै गोरलै होनानै जाहोनाय जायो आरो गिबि। बिदिनो दान्दा होआलासिनो दायरेक्ट जियावल' दोननानै माबानाय जायो। जाहोनाय जायो आदारखौ बे समाव बिदि गोरलै गोरलै समाव बे इन्दि दंफांनि बे गोरलै गोरलै बिलाइआ। बेखौल' होनाय जायो आरो बिनि उनाव एसे देरहांबा। जेब्ला एसे ओ। दे मा होनो आ। इन्दिनि माबाखौ बिलाइ बिलाइ बे बिलाइ बोरायखौ जाहोबा। जाजाबा मागोन आरो दान्दा खागोन ओमफ्राय बे दान्दा खानायाव मानगोन आरो बिदिनो दान्दाखौ रोजा फारनैखै बियो गोलाव गोलाव खाबाय। ओमफ्रायो गेजेराव इन्दिखौ खानानै इन्दि बिलाइखौ खानानै। फुवारनानै माबाय आरो दान्देायाव आलायबाय। ओफायो बे इनडियाआव एम्फौखौ होयो आरो ओमफ्राय एम्फौआ बिदिनो आदारखौ जाबाय थायो आरो। ओमफाय उनाव इदिनो मोन मोनहां जाबाथाय एम्फौखौ नाय एसे गोजा जारां जारां जायो आरो एम्फौआ। ओमफाय इदि मोनबाथाय मोननायाव एसे आखाइजों माबा दांबानो मोनथिखायो। मा इदि मोननाय मा इदि मोनाखै ओमफाय मोनबाथाय इखौ ओ इदिनो थालिर बिलाइ इदिनो ओमफायो साया दंफां बिलाइ बिदियाव दाननानै मानानै होयो आरो एम्फौखौ होयो ओमफाय बे इदि बिलाइयाव एम्फौआ मासिगोन आरो इदिनो फिथोबखो जासिगोन। दिनो सब ओ।
हाय बेखौ फिसिनानै माबाफोर मुलाम्फा मोन नामा।
दानि दिनाव ओं मुलाम्फायालाय गोबां दङ नाथाय खस्थ'बो दं आरो मुलाम्फा दं होनबा ओ बे गोबां दाम बेसेन लायोना बे सेरसेफोरावनो सारिस' फासस' लायो बेनिखायनो आबादारिफोरा बिदिखौ खालामनानै फार्म फोरबो खालामनानै रां आरजिनो हायो आरो नाथाय बिदि खालामनायाबो गोबां खस्थ' लायो मानो होनबा आदारनि जेंना जायोना इरादनो। आदारखौ जानला मेनला मोननो थाङा आ बिराद इन्दि बिफां नांगौ इदिखौ जाहोनो थाखाय दं आरो खारुं फिफांबो होयोमोन आरो बेलेग- बेलेग फिफांखौ। नाथाय बेफोरखौबो बांद्राय मोननो नागिरा दानि जुगाव। बिदिनो लाबाबो मोजां नाथाय लानायाबो खस्थ' जायो आरो।
ओमफ्राय बेखौ गोबां बिबांनि मावनोबा जोङो बे इन्दिनि बागान खालामग्रोना लानांगोन आरोना नोंथां।
औ गिबि गिबियाव इन्दिनि बागान बानायग्रोनांगोन। मानो होनबा बे गोबां आदार लायो नालाय बे एम्फौखौ फिनो थाखाय। बेनिखायनो गो बां इन्दि आरो आदार बे एम्फौनि आदारखौ नागिरनांगोन आरो। गिबिगिबियाव
ओमफ्राय नोंथां माथो खोनानो मोनदों बिनि फिथोबजोंबो जिफोर बानाय जायोबालाय।
औ बिनि फिथजों बानायो औ जिफोर। मानो होनबा बिनि फिथोबा ओ गोदोनिफायनो आबै आबौनिफायनो सोलिबोबाय था नाय मोनसे नेरसोन हिसाबै आरो बिनि फिथोबा गो जोबोद मोजां जायो बिनि फिथोबनि जिफोरा। आरो गुसु समाव गुसु गरम समाव गरम जायो आरो बिनि ओ फिथोबनि माबाया जिफोरा। उम ओमबाय
बेजों जि बानायनायनि माबोरै जि बानायो इखो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
जिफोराथ' बेखौथ' आंबो बांद्राय मिथिलाय लांला ए एसे एनै मोनथिनायखौ एसे खोन्थाहरसै आरो। ओ गोदो -गोदाय आबै आबौमोना बे फिथोबखौ ओ गिबियाव दैयाव सोमोमोननो ओमफाय दैयाव सोमनानै बिखौ आखाइजों एसे फिसा -फिसा सानानै खुन्दुं बानायोनो खुन्दुं महर लाबो योमोननो उम औ ओमफाय बिनिफ्रायथ' आं बांद्राय मोनथिलांला जोंनिथिं ओरैजाबो इन्दिफोरखौबो बांद्राय लाया जाबायना एम्फौफोरखौबो ओंखायथ' बांद्राय मोनथिलाय लांला आङो।
औ अ
औ
ओमफ्राय नोंथां बे बे जेनेबा बे खुन्दुंजों बानायनाय जिफोरा बेसेसो राङाव फानजागोन बायदि?
गोबां बेसेन लागोन मानो होनबा बे इन्दि सिजों बानायनाय आरो बियो जोबोद मोजां जायो सियाबो इदिनो बाजौ द'जौसो लानो हागौ खोमाथाय बे फिसा फिसा जिफोरानो बे सिजों बानायनाया ।
अ । होमबा नोंथां बेखौ माबानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां ना?
औ बेखौ फि सिनायालाय जोबोद मुलाम्फा गोनां नाथाय बेखौ फिसिनो थाखायबो गोबां खस्थ' नां गोना बिनि थाखायनो जोंनिथिं बांद्राय बेखौ फिसिनो नागिरा आरो । बिदिनो न'आव जानो थाखायल' एसे एनै फिसियो आरो । उम ।
ओमफ्राय नोंथां आरोबाव नोंथाङा बे दाउ फार्म बानायनायनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा आंनो?
औ दाउ फार हायो औ जे दाउ फार्म बानायनायाबो एसे मुलाम्फाागोनां मानो होनबा आबादारिफोरा बे दाउखौ ओ दे ओ गिदिर बानायनानै फाननानै रां आरजिनो हायो आरो ओ बे दाउ फाराम फानो थाखाय मोनसे फिसा न' लुग्रोनांगौ आरो एसे बुरजा दाउ फार्म खालामनो थाखाय ओ न' बायदि बिदिनो उखुम गोनां आरो दाउफोरा जानला मेनला खारदिनो खारदिनो खालामनो हानाय ओमफ्रायो गुबुन जायगायाव थांनो हायै एसे बाउण्डारि होनाय बिदि बायदि न' फिसा बानायनांगौ आरो ओमफ्रायो न' बानायनानै फास ओ गिबियाव दाउसा गोरलैफोरखौ एसे दोननांगौ आरो बेयाव एसे बुरजासो ओम ओमफ्राय बे दाउ सा गोरलैफोरखौ फिसिनानै बिदिनो आदार फोरनिबो एसे बेब'स्था खालामनांगोन आरो दाउफोरनो सम मथे आदार होनांगोन सम मथे दै होनांगोन आरो सम मथे दाउखौ नायदिनांगोन मोजां जादोंना जायाखै माबाफोर बेमारफोर जादोंना जायाखै बिदिनो आरो ओमफ्राय
बिदिनो नायदिंनाय खालामनानै इयुनाव एसे गिदिर जाबाथाय फानना नै रां आरजिनो हायो आरो
बे दाउ फिसाया देरनायाव बेसेबांसो दाननांथावथाव बायदि?
ओ दाउ फिसाया बेयो बिदिनो ओ द' दान स्नि दानसो लागोन आरो बिदि फिसाया एसे जाथावथाव जानो थाखाय ओम ओमफ्राय आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन?
औ दे नोंथां सोंलाय
अमा फार्मनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अमा फारामनि बागै
औ
अमा फार्मखौथ' नै जोंनिखि बारा नुनो मोना नोंथां मानो हो होनोबा अमा फार्म बानायनायाव जोबोद खस्थ' जायो होनना खोनानो मोन्दों आङो
औ
औ ओमफ्राय आं जि मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायनो नाजानोसै आरो
औ
अमा फारामावथ' गिबियावनो मोनसे थानसालि बिसोरनि था खाय लुनांगौ आरो जेनेबा एसे गिदिर न' बायदि
ओं
बिनि उनाव ओ जेनेबा अमा फिसाफोरखौथ' गुबुननिफ्रायसो बायना लानाबोनांगोन नालाय बेयाव रांनि खरसा जायो आरो
ओं
बिनि उनावहाय बायना लाबोनायनि उनाव बिसोरनो थाखाय जानो थाखाय मोनसे बाजारफोराव दाना होननाय मुंनि मोनसे आदार मोनो आरो बेखौ माने बिसोरनो जाहोबा बिसोरो जोबोद थाबैनो देरो आरो
औ
औ ओमफ्राय बिदि दानाजों लोगोसे जोंनि दा ओ जोंनि बे गामि ओनसोलावथ' सोरबा सोरबा जौ जौ सावोना । बे जौ सावखांनायनि उनाव आग्लायनाय अफ्रि होनोना जायखौ अफ्रिखौ होबा बो बे अमा फिसाफोरा जोबोद थाब थाब देरो होनना खोनानो मोनदों आरो आं माने ।
औ बेखौबो आंबो खोनादों । ओमफाय नोंथां ए अमा फानना नै आबादारिफोरनो माबाफोर मुलाम्फाफोर दं नामा ।
अमा फाननानैथ' जोबोद मुलाम्फा दं मानो होनोबा दानि समावहाय अमानि अमाया से के जि आव ब्रैजौ गाहाम थाङो माने बिनि बेसेना आरो ।
औ
बिनि जोबोद मुलाम्फा दं माने ओमफ्राय खस्थ'बो दं आरोना नोंथां बेखौ फिसिनायाव मानो होनोबा बिसोरनि थाखाय आदार बुथुमनाय थास'फोर रुना होनाय बे दाना होनाय इफोराव गोबां खरसा थाङो आरो गिबियाव ।
औ
औ
बिदिनो गोबां खस्थ' लायो आरो अमा फिसिनायावबो ।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा बोरमाफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? बोरमाखौ माबोरै फिसियो औ
बोरमाफोरनि बागैथ' मोनसे बोरमाफोरनो थाखाय मोनसे बारि एसे गिदिर जाययाव हाग्रा गोरलै गोरलै रज'यो बेफोरदि बानायना होबानो बोरमाना बारा खथ' गैया आरो मानो होनोबा बोरमाया गासिखौबो जाफ्रामजोबो नालाय बोरमानि थाखाय बारा इसेबां खस्थ' गैया आरोना नोंथां ।
औ
औ
माने बोरमा फिसिनो थाखाय एसे बारि बारि दं ओ बारि नांगोन जायाव ओ बिदिनो हाग्रा गोरलै गोरलै खिनाय आरो एसे मोजां आ जायो आरोना खस्थ' गैया जायो ।
औ खस्थ' गैया जायो बिदिबा नोंथां ।
औ औ बिदिनो इयुनि थाखाय मोजां आरोना इयुनाव बिदिनो बोरमा गिदिर गिदिर जाबाथाय फानहरनानै रां आरजिनो थाखाय एसे मोजां जायो आरो ओमबाय बांद्रायबो खस्थ' नाङा जायो आरो ।
औ औ
बिदिबा अमा बोरमा अमा दाउनिफाय एसे बोरमाया फिसिनो थाखाय एसे मोजां जागोन खोमादां आरो ना नोंथां ।
औ औ औ औ मानो होनोबा बिसोरनि थाखाय आदारनि एसेबां जेंना जानाया । जेंनाफोरखौ नुनो मोना आरोना नोंथां ।
औ नोंथां । दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय आंबो एसे खामानि मावनोसैमोन ।
औ औ दे जागोन दे नोंथां दे दे नोंथां सिम गोजोननाय थाबाय।